औ
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा ओ दा मा खालामबाय दं
आङो दा बिदिनो ओंखाम जाखांनानै उन्दुथ'ना दोङो नोंथां नोंथाङालाय
ओ बिदिना ओ जिराय ना दं नोंथां ओ ओंखाम जाखांनानै दसे जिराय थ'दों आरो बिदिब्ला नोंथ आरो नाङो ओ नोंथांखौ माने कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै ओ कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ रायलायजागोन नोंथां
औ ओ अब्ला जोङो आं माने आयदाखौ आवगायलांसै जेरै जोंना आयदाया जाहैबाय ओ साखोन सिखोन जेरै जोङो माबायदि साखोन सिखोन थानांगौ एबा गावखौनो नङाब्ला जोंना न'खरखौनो माबायदि साखोन सिखोन लाखिनांगौ बेनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना? औ दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो दे
जोङो मा होनो जोङो बिदिनो जोङो गावनि देहाखौ मोजाङै
औ
ओ जोथोनै मोनो
औ
जों गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनांगौ माने माबोरै मोजाङै लाखिनांगौ बेखौ आं एसे फोरमायनानैसै जोङो औ जोङो गावनि देहाखौ दुगैनानै बिदिनो साफा सुफा लाखिनांगो नोङो साफा मोजाङै गावनि आखाइनि मैलाफोरखौ सुनांगौ बिनि उनाव जोङो जाग्रा खाजाखौ जानांगौ आरो जोबोर मोजाङैनो सुनांगौ अब्लनिया नोङो गावनि देहायाव बेमार आजार जायै बदि बिदिनो आरो गोबाङानो गावनि मोदोमखौ मोजाङै साफा सुफा लाखिनांगौ मानोना बेयो जाबाय गावनि मोदोमाव जिहेथु गाराय बिदिनो बेमार औ बिदिनो गाराय बुङो होनना बुङोब्लाथ' बायदि रोखोमनि गाराय थायो मानोना बेफोरनि थाखाय थाखाय बारग'नो थाखाय जों गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनांगोन गावनि मोदोम जों मोजाङै लाखिनांगोन आरो
औ
फारसेथिं जानाय लोंनायजोंबो बेमार जायो जोङो बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद जानाङा मानोना मा होनो बिदिनो दा बुंनो थाङोबा पेकेटनि मिथायाइ बिदिनो गाइखेर साहा बेफोरखौ बांद्राय लोंबा जोंनि देहायाव माने बेमार सोमजिनो नागिरो नोंथां बेनिखायनो जों मोजाङै लाखिनांगौ आरो गावनि न' बांखौ जोङो माबोरै साफा लाखिनांगौ बेखौ खौबो जों एसे फोरमायना होनसै जों गावनि जुदि औ नोंथां जों गावनि न'फोरखौ मा-माबोरै मोजां लाखि खिनांगौ माने बिदिनो गुबुुनाबो नुनानै मोजां नांगोन बिदिनो जोङो न'नि बाउणडारिफोराव जोङो बिबार बिदिनो फिथाइ सामथाइ गायनानै लाबोनांगौ औ बिदिनो जोङो जोंनि न'खरखौ साफा साखोन सिखोन लाखिनांगौ बिदिनो बिबार गायनानै बिफां लाइफां गायनानै मानोना जोंनो बिफां लाइफांखौ नांखाथारगौ मानोना जोंनो बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा जोंनि देहायाव माबायदि जोङो थान्दा गोजोननायखौ जोङो गरम बोथोराव मोनो बेनिखायनो जोंनो बिफां लाइफांखौबो नांथारगौ बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफां बिदिनो बिलाइ दाखोर दाला सिरिब्ला जोङो बेखौ सिबगारनानै साफा सावना होनांगौ बिदिनो बाउडारिफोरा सिथ्लाफोरा न'फोरा गाज्रि जायोना बिदि बिदिनो बिलाइयावनो सिरिनानै बेफोरखौ जोङो साफानो बिदिनो सिब गारनानै सावना होनांगौ एबा गोजानाव गारनांगौ जोङो बेफोरखौनो औ जों बिदिनो गावनि न'खौबो साफा लाखिनांगो आरो गावनि थानाय रुमखौ माबायदि साफा लाखिनांगौ बिदिनो जोङो लिरनांगौ साफा खालामनांगौ बिदिनो जोंना न'फोरा बेमाजे जाबाय थायो नालाय बिदिनो जों बिबारखौ बुस्रिनांगौ बिदिनो जोङो बिदिनो मैला मोथा जायोबा बेफोरखौ जों सुस्रांनांगौ बेफोरो बायदि हिफोरा जोंनि बिसनानि बनाय जिफोरा एबा मुस्रिफोरा बेफोरबायदि मैला मैसाला जायोबा जों जोंनि औ थाग्रा जायगाफोरखौबो जोङो गोबां स सिखौै लाखिनांगौ आरो अब्लासो जोङो जोंनि मानोना देहायाव बेमार आजार जानो हायैबायदि बिनिखायनो जोङो गुबुनाबो माने जोंनि साफा सुफा लाखिनायखौ नुयोब्ला गोजोननाय मोनथों बिदिनो गुबुनाबो सोलोंथों जों माबायदि साफ थााब्ला माबायदि जायो मानोना जोङो जो जुदि जोंनि देहाखौ जोंनि गाननाय जोमनायखौ जों जुदि मोजाङै जोथोनै लाखिनो रोङाब्ला अब्ला जोंनियाव बेमार आजाराबो थाबनो जायो बिनिफ्राय गुबुनाबो जुदि लेथ्रा नुयोबा माने जोंखौ मुगैयो मुगैगोन बेनिखायनो जोंनि न' बांखौ दाखोर दालाफोरखौ सिबगारनानै साफा खालामनानै जोंनि बाउणडारिखौ मै लाखिांगौ नोंथां बिदिनो साफा सुफा लाखिनांगौ औ अब्लासो जोङो जोङो गुबुनजोंबो मोजां बुंजागोन गुबुनाबो जोंनि न'खराव फैगोन जोंबो गुबुननि न'खराव बेरायनो थांनो हागोन बिदिनो जों हायोब्लाथ' गोबां साफायै लाखिनांगौ आरो बिबार उनु गायनानै मेन जाहैबाय जों बिबारफोरजोंनो जोंनि न'खौर साजायहोनो हायो हायोब्लाथ' गोबां बिबार सिबार गायनानै लाखिनांगौ नोंथां बिदिनो नोंथां नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायना होदो जों माबायदि दि साफा थागोनांगौ औ बेफोरखौ माबायदि साफा जानांगौ लोंनांगौ
औ
एसे फोरमायना होनो नोंथां
औ जागोन नोंथां जेरै जोंना साखोन सिखोन होननानै बुङोब्ला जेरै जोङो गावखौनो एबा गावनि देहाखौनो साखोन सिखोन लाखियोब्ला जोंहा गोबां बेमार आजारनिफ्राय मा रैखा मोननो हायो आरो नोंथां जेर माबोरै जोथोन लाखिनो होननानै बुङोब्ला जोंना सानफ्रोमबो साफा साफा दुगैनांगोन बेनि उनावहाय जोंना मोदोमफोरावह साबोन लागायनांगोन जेरै जोंना मोदोमफोराव डेटल साबोन लागायोब्ला जोंना माननाय मनायफोरा जानो नागिरा बेनिखायनो जों बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो मोदोमाव फोनां फोनाङो बेफोरखौहाय फोननानै जों बिदिनो मोदोम बिगुरफोरखौबो जोथोन लाखिनांगोन नङाबा बेवहाय जोंना मानाय बेमार जानो नागिरो आरो नोंथां बिदिनो जों जै ओ गोबां बिदिनो हाग्रा बंग्रा दाङो नङा होमब्ला नोंथां जेरै जोंना जानायनि सिगां ओ आखाइफोरखौ जोंना साबोनजों सुनांगौ साबोनजों सुयोब्ला जोंना आखायाव थानाय बेकटेरियाफोरा खारो आरो नोंथां ओ जुदि माबेबा मोनसे बुथुखौ दनानै एबा हाग्रा दनानै जोङो आख खौ साबोनजों सुवालासिनो जोङो मेगन एबा गन्थंफोराव दाङोब्ला जोंना भाइरासाआ हाबलाङो आरो नोंथां बिदिनो जोंना जेब्ला भाइरासा हाबो औ बिदिनो भाइरास हाबोब्ला जोंना गगा मोननाय गुजुनाय जायो आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो देहा खौ जोथोन लानो थाखाय जोङो आखाइखौ जों साबोनद सुफा सुफा खामबाय थानांगोन जों साबोनखौ आखाइजों माने आखाइखौ जोङो साबोनजों सुबाय थायोब्ला जोंनो आखाइयाव नांनाय मैला फोरा जेब्ला जों गन्थं मेगनफोराव दाङोब्ला जोंना माने बै भाइरासाआ माने खारगोन आरो माने आखायाव आखाइखौ सुबाय थायोब्ला जोंना आखयावहाय भाइरासआ सिथाबना थानाय नङा ओ बिदिनो जों देहा खौ माने गोबां जोथोन लाखिनो थाखाय जोंना माने देहाखौ जो थोन लानो थाखाय माने गोबां जों रुल्सफोरखौ माने जों मानिना सोलिनांगोन आरो नोंथां जेरै रुल्स होननानै बुङोबा बिदिनो जों आखाइखौ माबा मोनसे दांबानो जों आखाइ आखाइखौ साबोन जों सुनांगोन बिदिनो जोंना जानायनि सिगांबो आखाइखौ साबोनजों सुनांगोन बिदिनो आरो लोंनाय दै जायखौ जों लोंनो बे गोगो बे लोंनाय दैखौ जों गोग्गो दैखौ लोंनांगोन जेरै बेवहाय ओ माबा मोनसे खुद्रा गोलैना दंबाबो जों बेखौ माने मेगनजों नोजोर होनानै जों बेखौ साफा साब सिखोन लाखिनांगोन अब्लाना जोंना माने नोङो बेफोरबायदि मा रुल्सखौ मानिनो हायोब्ला माने ओ जोंनि देहायावहाय माने बेमार आजारा माने जानो बांद्राय सान्स मोनो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना ओ बेफोरबायदि जुदि नोङो देहाखौ जोथोन लाखिबाय थायोब्ला ओ माने जोंना बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनो आरो नोंथां ओ जेरै जोंहा ओम गावनि देहाखौल' नङा जेरै न'खरफोरखौ जोंना साखोन सिखोन लाखिनोबा नोंथाङा बुंनानै बायदि माने जोंना गोबां बि बिफां गायनांगौ जेरै जोंना गार्डन बानायना दोननांगौ जोंना न'आवनो गार्डन बानायनो हायो ओ बिदिनो ओ हाथाय बाजारनिफ्राय फु बायना बायना लाबोनानै बिबार बायना लाबो बोनानै जोङो साजायना दोननो हायो ओं जेब्ला जों बेखौ साजायनानै जोङो साखोन सिखोन खालामबाय थागोन जों बेखौ माने ओ बे ओ बेयावहाय माने मानि फ्रा दाखोर बिफां बिफांफोरनि बिलाइ गोलैना दंब्लाबो जों खौ सिबनानैहाय साखोन सिखोन खालामबाय थायोब्ला ओ नो माने बियो ओ साफायै थागोन आरो नोंथां आरो सिब बेबायदिनो जोंना जेरैहाय न' बांखौ नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो माने थाग्राजो खथाखौ हाय ओ गोबां माने ओ साफा खालामनांगौ बिदिनो सि जोमफोरखौ सुबाय थानांगौ जेरै जोंना सि जोम सुबाय थायाब्ला बेवहाय माने गोबां मैला ज' जानानै थायो बे मैला ज' जाना थानायावहाय जोङो उन्दु दामबाय थाबा जोंना बेमार सोमजियो आरो नोंथां बेनिखायनो जोंना गोबां रुल्स दङ साखोन सिखोन खालामनायावहाय बेफोरखौ मानिनानै सोलियोब्ला ओ जोंना ओ माने जोंना माने बेमार आजारनि माने एसेबां माने बेमार आजाराहाय माने नारसिननो हाया आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना जेरैहाय ओ बिबारखौ गायनाल' दोनबा जाया जों बेखौ जोथोन लानांगौ नङा होमब्ला नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो ओम खामानि मावनानै मावनो होनोब्ला जोंना मोनसे खामानि मावोब्ला माने जेरै थांखि लानांगौ थिग बेबायदिनो मोनसे जोङो गार्डेन बानायोब्लाबो जों बे गार्डेनखौ साखोन सिखोन लाखिनांगोन अब्लासो बे गार्डननि बिबारफोरा मोजाङै बारगोन ओ आरो नोंथां बिदि बिनिखायनो जोंना जेरै ओ गावखौनो साखोन सिखोन लाखिनांगोन अब्लासो जोंना बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनगोन उम बिदिनो ओ साखोन सिखोन लाखिनानै थायोब्ला जोंना गोबां मानसिफोरानो माने नुनानै मोजां नुगोन नुनानै बाख्नायगोन आ बिदि साखोन सिख खोन होननानै बुङोब्लाथ' जोंना गोबां मानसिफोरानो मोनथिखागौ ओ बिदिनो लोंनाय दैफोरखौबो जोंना गोग्गो दै लोंनांगौ अब्लासो जोंना जेरै फिलटार खालामना दै लोङोब्ला जोंना माने बेयावहाय एसेबां मा ने मैला थाया आरो नोंथां जोंना आइरनफोराबो थाबथाबोयो आरो जोंना बे फिलटारनि बालायावहाय ओ बिद दिब्ला नोंथां जोंनायनि जोंना दोननायनि समाबो जाबायमोन नङा होमब्ला? नोंथां जोंहाय माने साखोन सिखोननि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोनथों।
औ नोथां।
औ
दे बिदिब्ला दोनथ'नसै।